हेल' औ नोंथां।
ओ हेल' नोंथां।
औ नोंथां बुं।
औ जोङो होमबा दिनै सबाइ, अनला, दाउनि सायाव माबा सावरायनोसै नामा?
औ जायो नोंथां।
ओम। होमबा आं माबा इसे बुंजेननोसै आरो ना।
जागोन नोंथां।
जोङो माबा गिबि गिबियावनो जों ओ सबायखौ एसे समनि थाखाय माबा दैयावहा माबा सोमनानै माने दोननांगौ। ओ ओमफ्राय जों माबा ओ सबाइखौहाय ओ सारायाव ए एसे समनि थाखाय माने एवजेननानै लानांगौ। एवनानै एसे उम आरो एवजेननानै लानायनि उनावहा माने माबा थोरसि नङाबा बहाबा ओ खांनानै लानांगौ। माबाखौ सबाइखौ औ बेनि उनावहाय दाउ बेदरखौ थावजों इसे एवना लानांगौ। औ पियास पियास बानलु होनानै।
औ ओमफाय बेनिफ्राय
ओमफ्राय सबायखौ ओ होना होनांगौ आरो हालदै संख्रि होनानै ओ एसे समनि थाखाय माबा गोदौ होनानै ओमफ्राय माइरंखौ मा दिंखियाव हा नोङाबा मानि माबा ग्रेन्दारावहाय ओ होनानै माबा पाउदार नोङाबा मानि एसे गुन्दै खालामना लानांगौ।
औ नोंथां औ बे नोंथां बे अनलानिसो थांबाय नामा?
ओ जों माबा साबाय दाउ अनलानि माबा रायलायदोंमोन ना?
औ औ मानि नोंथां ओ आं मिथिनायाव आरोना सबाइ ओंख्रि संनोबा जोङो सबाइखौ जोङो गथा सबाया गथा थायो नालाय। जोङो सबाया मोनसे फसल जाहैबाय बेखौ जोङो आबाद दिहुननानै जोङो गायनानै जोङो जेब्ला सबाइया फिथाइ जायो एबा मोनो जों बेखौ ओ मारा होनाय खान्थिजों आलादा खालामनानै जोङो फिथाइखौ आलादा खालामनानै लायो। बिनिफ्राय जोङो फोरानस्रोनानै जोङो जेब्ला संनो नागिरो अब्ला जोङो बेखौ एवथुमनानै ओ उननानै गुन्दै खालामनाय जायो। बेखौ जोङो गोबां रोखोमै उननो हायो जेरै सिल फाथायाव जोङो उन-उननो हायो अन्थाइजों। आरो आथ-आथिखालाव जोङो दारिमिन दानि दोरोङारि बा जोंनि जौगा बिरोंदारिमिनजों दिरुनजानाय माखासे उनग्लिग्रा बेसाद ना उनग्रि ग्रा उनग्लि ग्रा आगजु बेजोंबो जोङो उननानै लानो हायो। बिनिफ्राय जोङो ओ सबाइ ओंख्रि संनो थाखाय जोङो सबायखौ गिबियाव रुनानै लाग्रोनांगौ। दैजों आरो बेयाव जोङो हालदै एसे संख्रि आरो बेबायदिनो होनो हो खारदै होनानै जोङो बेखौ मोजाङै रुनाय जायो। जेब्ला सबाया रुयो अब्ला बेखौ खौ जोङो ओ दालि खाथा एबा सागं होननानै बुङो। बेजोंहाय जोङो साग्लिनानै लानां गौ जाहाथे बियो गेब्लेयो मो जाङै लाव लाव ओ बिनिफ्राय जोङो जेब्ला रुयो अब्ला सा ग्लिनानै जोङो बेखौ खांनानै मोनसे जायगायाव दोनथ'नाय जायो बेनिफ्राय जोङो थाव गुदुं खालामनानै जोङो सामब्राम होनानै बा जोङो माबाफोर बेदरफोर होयोबा जेनेबा ओ सबायजों दाउजों नालाय जेनेबा सबजों दाउजों सङोबा दाउ बेदरखौ जोङो एवथुमनानै ला नांगौ बेनिफ्राय एवथ्रुमनानै जोङो ओ बे बेदर एवनायाव जोङो माखासे मस्ला हारिनि लाइफांफोरखौबो जोङो हरखानो हायो जेरै सामब्राम गुफुर गंगार दुन्दिया बेफोरखौ जोङो हरखनो हायो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मस्ला हारिनि लाइफांफोर दङ जों जाय खौ जानायाव ओंख्रियाव मोदोमनाय हिसाबै बाहायनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बे खौ बेदरखौ खांथ'नानै दोननानै जोङो ओ सबबायखौ ओ थाव एसे फुदुंफिननानै सामब्राम एसे होनानै जोङो बेखौ ओ सम्बार होनाय होननानै बुङो आरोना बेखौ जोङो ओ सारायाव हरफिननांगौ आरो बेनिफ्राय जोङो माखासे सम गोदौ होनोनानै जोङो बेदरखौ हरनो नांगौ बेनिफ्राय जोङो बेदरजों लोगोसे सबाइ ओंख्रिखौ मोजाङै ग्लाब ग्लाब गोदौहोनानै नांगौसेबां जखानि ओ रानहोनानै बा जबहोनानै जोङो बे ओ मस्ला हारिनि लाइफांफोरखौ हरफिननो हायो जेरै सामब्राम गुफु गंगार दुन्दिया बेफोरखौ जोङो हरनो हायो बिनिफ्राय जोङो माखासे सम गोदौ होनानै जबहोनानै जोङो बेखौ साखिनाय जायो साखिनायखौ मानो खालामो होनोब्ला बेयाव ओ माबायदि नांगौसेबां संख्रि नांदोंना नाङाखै बानलु नांदोंना नाङाखै बेफोर खौ जोङो ओ साखिनो थाखाय बा जोंनि थावनायखौ थि खालामनो थाखाय जोङो साखिनाय जायो बेनिफ्राय जोङो जेब्लानोखि नांगौसेबां जखा जाजोब्बायबा आरो नांगौसेबां रानबायबा एबा जब्बायब्ला जों बेखौ ओ खांनानै जानाय जायो आरोमा थिग बेबादिनो अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिआबो बेबादिनो जोंहा ओ अनला ओंख्रिआव संनायाव गोनां जानाय माखासे आगजु लोगोसे आरो नांगौ जा जानाय बेसादफोरखौ जोङो थियारि खालामनानै लानांगौ नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो बेनिफ्राय ओ अनला संनो थाखा य जोंनो अन गुन्दै नांगौ जों बेखौ मिथियो ओ अन अन गुन्दैजोंसो जोङो अनला बानायनाय जायो नालाय दाना बे अन गुन्दैखौ जोङो दिरुननो थाखाय जोंनिनो जाग्रा उम माइ फसल बेनिफ्राय दिहुनन्नाय माइरं जोंहा बे माइरंखौ दसे सम दैयाव सोमनानै दोननांगौ जाहाथे एसे गुरै जायो बेनिफ्राय जोङो बे माइरंखौ जोङो देग्लिनानै बा उनग्लिनानै जोङो अन गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरो मा दाना अन गुन्दै खालामनायाव जोङो गोबां रोखोमनि थायो जेरै उवालजों देनानै जोङो अन गुन्दै खालामनो हायो जोङो आथिखालनि ओ बिरोंदामिनजों दिहुनजानाय गोदान आदबनि मेसिनफोरजोंबो जोङो उनग्लिनानै गुन्दै खालामनानै लानो हायो बेनिफ्राय जोङो बेदरखौ जोङो एवदबनानै लानो नांगौ बेदरखौ एवनानै लानानै जोङो खांनानै दोनथ'नो नांगौ बेनिफ्राय जोङो माखासे ओ ओ थाव एसे हरदेर हरफिननानै सारायखौ गुदुं खालामनानै बेयाव सामब्रामफोरखौ जोङो ओ एवथुमनानै लानानै जोङो दै हरनानै ओ गोदौहोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो जेब्ला गोदौवो अब्ला अन गुन्दैखौ हरनाय जायो अन गुन्दैखौ हरनायाव जोङो बेखौ ओ मिथिनानै लानांगौ जाहाथे अन गुन्दैया लाद्रा जाया आरो। बेनि थाखायनो जोङो खोस्लिजों एरनाय एरबाय थानाय समावनो बेखौ फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि हरबाय थानाय जायो आरो बेबायदिनो एरग्लुं एरग्लुङै जोङो अन गुन्दैखौ होनाय जायो। बेनिफ्राय ओ मोनसे थालांबाय बा बेनि सिगां जोङो खारदैखौ हरनो हायोमोन। ओ दै गोदौनाय समाव जोङो खारदैयाबो जाहैबाय जोंनि ओ आखाइजों बानायनायखौबो जों बाहायनो हायो जेरै थालिर बिलाइजों बानायनाय खारदै ओ बेसर साबाजों बा बेसर जिगाबजों बानायनाय खारदै नङा होमबा नों ओमफ्रायो सिबिं सिबिं जिगाब सावनानै बानायनाय खारदै। जोङो खारदै मोनाबा जोङो ओ जानायाव बाहायग्रा सदाखौबो बाहायनाय जायो नङा। नोङा होनबा नोंथां ओ बेबायदिनो दाना जेब्ला गोदौओ अब्ला जोङो दसे सम गोदौहोनानै ओ बेखौ बेदरखौ जोङो होसननाय जायो आरो। बेदरखौ होसननानै माखासे सम गोदौ होनानै आरो जोङो गोदौखां खांनायनि उनाव माखासे नांगौसेबां जखाया जादोंना जायाखै बेखौ साखिनाय जायो। साखिनानै बेबायदिनो ओ बेयो अनलानि गाबा जारोमरोम जागोन आरो। खारदै मोजां नांङोबा ना आरो खारदै नाङाबा बेयो बुगाव गाव बा
इसे माबा
औ औ फुरले जागोन आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो जोब हथारनायाव जोंङो मस्ला हारिनि लायो। बिफांफोरखौ होनानै मोदोमफ्रु खालामनानै ओ खांनाय जायो आरो बेबायदिनो आरो जोङो अनला बेदरजोंल नङा जोङो गुबुन गुबुन मैगं थाइगं होनानै जानो हायो नङा होमबा नोंथां आरो दाउ बेदरल' नङा जोङो ओ अमा गोरानजोंबो बेदर होआलासे माजों होननानै बुङोबा अनलाजों आलुजों अनलाजों मिलु मुलाजों ना अनलाजों आरो मा माजों जानो हायो नोंथांनि मिथिनायाव
आ मुला गोरान ओमफ्राय आरो अ औ औ औ मुला गन्द्रु ओमफाय मुलाजों आरो बिदिनो दाउ अमा ओमफ्राय अ
नलाजों खख्लिंजों ना औ लाइ अनलाजों मेवाइजों
औ अनलाजों ओ ओ औ जायो जायो
ओ नोंथां ओ मा होननानै बुङो ओ दोरोंङारि ओंख्रि होननानै बुङोबा जोंहाथ गोबां दङ नङा होमबा बर' हिसाबै बर हारिनि ओ जेरै नाफामफोर खौबो जोङो मिथियो बयबो ओ आरो मा दङ जोंहा नाफाम बेबायदिनो थास बिसं गोबां दं नङा होमबा नोंथां नोंथांनि मिथिनायाव ना फामा मााबायदि नोंथां आरो बेखौ माबोरै बानायनाय जायो ओ नाफाम नाफाम होननानै बुङोबा जोङो नाफामा नानि गुन्दै ना ना नाखौ देग्लिनानै बानायनाय जायो आरो बेयाव जोङो नाखौ फोरानस्रोनानै औ फोराननानै
फोराननानै ओ थास' ओ एसे माने थास'जों ओ होनानै बिदि माबा खेमायाव नङाबा मानि बिदि भैयामफोरावहा माने औ देग्लिनानै सोनानै दोननायो
दान मोनसेसो बिदिनो दान ओ दान मोनसे खावसे बिदिसो दोननानै नङा होमबा नोंथां बिनिफ्राय जोङो बियो जेब्ला गुन ओ नाफामा जायो अब्ला बियो एसे मोदोमगोन जोङो नाफामा संनायाव ओरै मोदोमो जोङो बेखौ जाखोमानो हाया होननानै मिथिनाय जायो आरो जेरै बा स संबानो बियो ओरैबायदि मोदोमसारो ओम मो दोमनानै बियो मा जायो जागौ मोदोमो आरो आरोना बयबो मिथिनाय बेबायदि जायो नाफामनि थावनाया ओरैबायदि मिलौनाय आरो मा ओ मोदोमनाय आरो मिलु नाय जोङो बेखौ मस्ला जाम बा दुन्दिया बा गुबुन गुबुन मस्ला हारिनि लाइफां होनानै जोङो बेखौ ओ एवनानै जानाय जायो जोङो नाफामखौ एवनायाव जोङो सारायाव थाव गुदुं खालामनानै लानांगौ नङा होमबा नोंथां? बिनिफ्राय जोङो सामब्राम सामब्राम बानलुफोरखौ हरबाय बेबायदिनो ओ बिनि उनाव जोङो ओ बेखौ नाफामखौ हरनानै एसे एवद्रबनोसै बिनि उनाव जोङो दै हरनोसै बिनिफ्राय मोजाङै गोदौहोनानै नाफामा गलिजोबगोन आरो बे गलिनानै गेफ्ले जागोन आरो बा थोन जागोन बेनिफ्राय जोंनो मोजाङै गोदौ होनानै ओ माखासे मस्ला हारिनि लाइफांखौ जोङो होनानै मोदोमफ्रु खालामनानै संख्रिफोर हरनानै खांनानै जानाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां औ दाथ' ओ माबाफोर बुंबावनो नामा नोंथाङा?
ओ हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां माबा नोंजों रायलायनानै माबा मोजां नांबाय
अ जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ
दे होमबा ना नोंथां
औ नोंथां